औ नोंथां।
खोनादोंना?
औ खोनादों।
खबर मोजांना नोंथां?
औ मोजाङानो नोंथां।
नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जादों आं सोलोंथाइनि बागै फंनैसो बाथ्रा मोनथिनो लुगैदों। नोंथांनि सिम सोंनो। नोंथाङा फ्रि दङ दा? सोलोंथाइनि बागै मिथिनो हागोन एसे।
जागोन जागोन नोंथां।
होनबा नोंथाङा सोलों थाइआ जोंनि थाखाय मोजां ना गाज्रि?
ओ सोलोंथायाइथ' जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। मानोना दानि जुगावहाय जा सोलोंथाइ गैयाबा जेबो बेसेन गैया जोंनि जिउमाया। सोलोंथाइया जोबोर गोनांथि जोंनि बे जिउआव दायो। मानोना जेरावखि थाङा मानो सोलोंथाइनि गोनांथि एबा बेसेननि गोनांथि एबा सोलोंथाइखौ नांथारगौ जा अबा थाङोबा जोंनो लामाहा गोजान हान्थिनोब्ला सोलोंथाइ नांगौ। सोलोंथाइ नङाबा जों जेरावबो हान्थिनो हाया एबा जेरावबो जौगानो हाया।
नोंगौ नोंथां।
औ आरो सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोर मोजां हेफाजाब होयो दे सोलोंथाइजों जों हाजासे जौगालांबाय थानो हायो जे गावनि जिउखौ गोजौ थाखोआव लांनो हायो आरो गावनि न'खरखौ गोजौ थाखोसिम जौगाहोनो हायो आरो जों गावनि जिउमाखौ मोनसे मोजां थाखोसिम लांनो हायो।
नोंगौ नोंथां सोलोंथाइ गैया सोलोंथाइ गैयाबा दानि दानि दानि दिनाव जेबो गै या सोलों थाइ गैयाबा आरो उम। सोलोंथाइ लाबासो गियानफोरा एसे बारियो आखलफोराबोसो सोलायोसो सोलोंथाइनि सायावसो।
औ औ। बेखायनो जों बयबो सुबुंफ्रा सोलोंथाइ लानाया गाहाम। मानोना आथिखालाव सोलोंथाइ गैयाबा जेरावबो जायगा गैया।
नोंगौ नोंथां।
औ।
सोलोंथाइ लानानै साकरिफोर लानानैसो
औ। बिदिनो माने जों सोलोंथाइखौ जेब्लासिम लागोन अब्लासिम जों गावखौनो गाव डेभेलप खालामनो हागोन एबा सोलोंथाइ लायोब्ला जों गावखौ मोनसे गोजौ थाखोसिम गोजौ लेभेलावहाय जे थिखोना लाबोनो हागोन आरो गामि गासिखौबो डेभेलप सोलोंथाइजों जों गावनि नामखौ लिरनो एबा बत फरायनोल' जों सोलोंथाइखौ लाया माने गावनि हारि गावनि जोनोम जायगा गावनि न'खर गासिखौबो गोजौ थाखोआव एबा गोजौ लेभेलाव थिखोलांनो थाखाय जोंहा सोलोंथाइनि गोनांथि। नंगौना नङा नोंथां? औ नोंथां।
अ खोन आ माथोखौ खोनानाय मोनाखैमोन नोंथां।
अ माने आं बुंदों।
नेटवर्क ओम नेटवर्क गैया दां।
सोलों सोलोंथाइ थायोब्लासो जोंनि हेलौ नोंथां।
ओ नोंथां दे देलाय बुंफिनलाय नोंथां खोनायाखैमोनलै नेटवार्क गैया।
औ माने जोंनि जिउमायावहाय जा सोलोंथाइ होनाय थायोब्ला माने जोङो अबबा गोजान जायगायाव हान्थिब्ला माने जोङो बर्ड बर्डखौ नायनानै जायगानि नामखौल' मिन्थिनो थाखायल' जों फराया माने सोलोंथाइखौ लाया। मानोना जों सोलोंथाइखौ लायोब्ला गावनि जायगा गावनि जोनोम जायगा गावनि न'खर बिदा फंबाय बिमा बिफा आरो गावनि रायजोखौनो गोजौ थाखोसिम जौगाहोनो हायो। बेखायनो सोलोंथाइया गोनांथि।
आरो फो दानि दिनाव फरायाबाथ' आरो जेबो गैखाया लिरनो फरायनो रोङाब्ला माबा मोनसे खामानि मावनो थाखायबोथ' सोलोंथाइ नांगौ जायो।
औ नोंथां।
बा दा लन सन ला ओ माबाफोर खामानि मावनो नोंथाङा दा माबाफोर बिजनेस मावनो थाखाय बो जे नोंथाङा लन सन लानो नांगौ जायोबा लन लानायावबो नोंथाङा साइनफोर होनांगौ जायो बेफोरनि बागैबो सोलोंथाइ गैयाबा बेखौबोथ' हानाय नङा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
ओम बेनिखायनो सोलोंथाइ लानांगौ आरोना गाव नोंथाङा जेसां हायो सोलोंथाइ लानांगौ आरो गुबुनफोरखौबो ओ गामिनि गथ' गथ'फोरखौबो सोलोंथाइ लानायाव सोलोंथाइ लाहोनो नांगौ आरो ना नोंथां।
औ माने गामिनि ग थ' गथाइ ओनसोलनि गासैबो उन्दै गथ'फोरखौ हेफाजाब होनांगौ जे बिदि ओरैनो आथिखालनि जुगायाव दा ओरैनो डाथा सोलोंथाइ ला माने सोरखौबा सोरबा रोङैखौ एसे एनै फोरों हेफाजाब हो जे बि दि रोङाखै बेखौ फोरों मानोना आथिखालाव सोलोंथाइया जोबोद गोजौ थाखो मोनसे लेभेलाव गाखोलांबाय बेखायनो गामिनि गथ'फोरखौबो ओरैनो दोनजाया जे जेसेबां हायो एसेबां हेफाजाब होनांगौ जे बिसोरखौबो मोनसे गोजौ थाखोआव लेभेलाव मोनहैथों बिसोरबो इयुनाव गावसोरनि जिउखौ दाना लानो हाथों ओ
नंगौ नोंथां आरो दानि मुगा दानि मुगाया मेलेम गावनि मेलेम सुलायनायनि नोंथाङा फरायलायनाय बादायलायनायनि बागैसो बेफोरनि बादायलायनायसो नोंथां
औ नंगौ आथिखालनि सोलोंथाइयाबो नोंजों आंजों बादायलायनायसो जेराव नों बेसेबां हागौ आं बेसेबां हागौ दिनै गुबुन सासेया सोलोंथाइ लानानै बेसेबा गिदिर मानसि जादों जे आइ पि एस आइ ए एस दा सोरबा सासे आबो नु जे बेयो बिदि जानो हादों आं मानो जानाय हाया बे माने गोसोखौ गावनि गोसोआव माने दावगा गोग्गानाय लानानै सोलोंथाइखौ लानानै बेबो सासे इयुनाव गिदिर मानसि जाहैदों बेखायनो सोलोंथाइया बादा बायदि जे आरो बे सासे आइ पि एस जानाय नि उनाव बे सासेया बेखौ नुनानै दावगादों आरो बे गुबुन सासेयाबो नुनाया बेखौ बेनो हादोंबा आं मानो हायाखै बेबायदि सोलों सोलोंथाइजों जुदि बेबायदि हायोब्ला आं मानि हाया होननानै बै सासेयाबो जुजिगोन अब्ला माने बादा बादि जासिगोन आरोना बेनिखायनो सोलोंथाइया आजिखालियाव आथिखालावहाय जा गोबां लानांगौ बेनिखायनो सोलोंथाइया जोंनि थाखाय गोबां गोनांथि आथिखालाव
नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंथां आरो सोलों सोलोंथाइ लायाबाथ' आरो साख्रि जेरावबो मोनखाया सोलोंथाइ लानानै एसे माबानायफोराव मोजांबासो सोलोंथाइ माबा साख्रि मोनगोन आरो दानि दिनावथ' आरो रावबोआथ' बिदि मावनानै जाग्रा नङा गोदोनि दिनावथ' जेनेबा हाजिरा साजिरा मावनानै जाग्रा नाथाय दानि दिनाथ' दानि दिनाथ' सोलायलांजोब्बाय सबबो फरायनायनि सायावसो फरायनानै साख्रि लानाय गिदिर गिदिर फरायनाय
औ नोंथां
ओम नांगौ नोंथां नोंथांमोननिथिं दा सोलोंथाइनि माने गामियाव सोलोंथाइफोर गिदिर गिदिर लानाय दंना गैया साख्रिफोर मोननाय दंना गैया
ओ दायोथ' बिदिथ' गिदिर गिदिर साख्रि मोननाय माने गिदिर गिदिर सा ख्रि मोननाय नंथ'वआ माने दायो फरायगासिनो आरोना साख्रिनि लामासिम मोनहैथवाखै माने आं आसा खालामदों दिे जों गामिनि मानसिफ्रा उनलाहागैहाय जा बेस थाखोसिम मोनहैथों, एबा मोनहैगोनखौ आसा खालामदों, जे
उम
जौ नाजागासिनो आरोना बिथांमोनाबो। जाहाथे बै साख्रिखौ एबा गावनि इयुनखौ मोजांसिन खालामनो थाखाय नाजागासिनो दं बिथांमोना दा
उम, नंगौ नोंथां ओ नोंथां सोलोंथायाथ ओ दानि दिनाव बिराद गोनां बिदिनोआरो सिगां नोंथांमोनिथिं सिगांनिफ्राय जेनेबा, सिगाङाव सोलोंथाइया खम बिबांनिमोन ना बुरजा बिबांमोन, ओमफ्राय दा दानि बिबांङा सोलोंथाइनि बिबांङा दा बारिखौ ना खमिखौ बेफोरखौ एसे बुंलाय नोंथां।
औ सिगांथ आरो आबै आबौमोननि एबा आइ- आफामोननि दिनावथ बारा फरायसालिफोरबो गैयामोन बिनिखायनो आरो फराय सोलोंथाइनि बेसेनाबो एसेबां गैयामोन आथिखालाव आथिखालावथ' बयबो लेखा खा गोरों एबा गामि ओनसोलफ्रावहाय जा फरायसालि गायसनबाय, जोंनो सोलोंथाइनि थाखाय सोलोंथायाइया गोनांथि बिनि थाखायनो आथिखालावहाय जा रावबो ओरैनो थाया आरोना, जोंनि गामियावहाय दा। गासिबो मोजाङै मोजां। दावगालाङो। दा यो आथिखालाव ओरैनो फ्रियाव गैथ'वा आरोना जोंनि ओनसोलावहाय जा गथ'फ्रार मोजाङै मोजां सोलोंथाइ लागासिनो। औ नोंथां।
उम।
आसा खालामदों, बेफोरो फरायसा उन्दै फ्रा जा इयुनावहाय जा जौगा जाफुंसार जानो हागो।
उम, होनबा नोंथांमोनिथिं दा लासै बिदि साख्रि मोनथ'वाखै आरो ना सरखारनिफ्राय होनबा।
मोनायाथ' मोनथ'वाखै नाथाय नाजागासिनो, बिथांमोहा मोननायनि लामायाव दं आरोना। बे बोसोरावनो। मोननायनि लामायाव दङ बिथांमोना।
नंगौ नोंथां।
औ।
बिदिनो फरायनांगौ फरायनानै माबा खालामनांगौ। ओ इदिनो आर्मि पुलिसफोरनिफ्रायबो। एफ्लाय खालामनांगौ मास्टारफोरनिबाबो खालामनांगौ।
औ। मानोना आथिखालावहाय जा ओरैनो थाजाला आथिखालनि। जुगा बादा बादि एबा नों हागौ आं हागौ, जायनो सोलोंथाइ लादों बेनो देरहासार जादों बेखायनो रावो आथिखालनि जुगाव रावबो ओरैनो थाजाला। सोरबा हादोंबा आं मानो हायाखै। जे सोलोंथाइया बेसेबां थाखोआव लांदों जेरावहायजा सोलोंनो थाखाय सोलोंथाइनि थाखायनो जोङो गुबुन। गुबुन रायजोआव गुबुन-गुबुन हादराव जोङो थांनो हायो एबा सोलोंथाइनि थाखायनो जोङो। अबेबा नुफेरै जायगो नुगोन सोर खोनाफेरै रावखौबो खोनागोन लोगो मोनफेरै मानसिखौबो लोगो मोनगोन बेफोर गासिबो खामानिया जोंनि माने सोलोंथाइनि थाखायनो जायो आरोना।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ। बेखायनो आं सानोदे आथिखालनि जुगावहाय जे रावबो ओरैनो बेखार थायालासिनो बयबो माने सोलोंथाइखौ लानानै जौगासार जायो आरो जिउआ सासे गावखौनो गाव जाफुंसार सुबुं महरै गनायनो हायो।
उम नोंगौ नोंथां। उम नों नोंथांखौ नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनबाय जाहाथे उनावबो आरो सावरायनो मोथों मोनगोन मोजाङै मोजां। बिदिनो सोलोंथाइ लालांथों नोंथां दे होमबा ना।
औ नोंथा जागोन दे औ।
ओं दे औ।
औ।